खुलुमबाय। ओ नोंथां नोंथांनि एसे माथोआ एसे खोनानो उसुबिदा जादों। औ फैयाखै औ औ दा खोनादों औ खोनादों दे।
नोंथांनाव जेनबा ओ ओ बिदिनो एसे माबा रायज्लायनो होनना फन हरनाय जाबाय। बिदिनो जायगा। आं नोंनिफ्राय। जेनेबा जों आइजो। माहारिया न'आवनो थानानै जेनेबा मा मा मावलांनो हायो मा बा मा। मा मा मावनानै थाजायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होजागोन नामा नोंथाङा।
औ हा गोन ओ जोंनि आइजो। फोरा बा आइ जो माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो आ न'खरखौ। खुंलांनायाव एबा न'खरखौ दालांनायाव। गोबाङाइ गोबाङानो। ओह हेफाजाब होबोदों मद होबोदों दोनैनि दिनावबो जोङो नायनो थाङोब्ला आइजो माहारिफोरा। आ सोरबा बा बा जि दानानै सोरबा बा आह आबाद मावनानै। बा सोरबाबा। आ मैगं थाइगं। गायनानै बिदिनो सोरबा बा बा ओह हाथाइ गलाफोराव आह फिथा सावनानै बिदिनो माखासे आ बेफार फालांगिनि लामाथिं थांनानै बिसोर गावसोरनि न'खरखौ सुंथाबुदों। आह गावनि गथ' गथाइफोर। खौ बा बिमा बिफाफोर नायबोदों बिनि। बेलायाव जोङो जोंनि आइजो माहारि। फोरा आह जोबोरैनो दिनैसिमहालागै। आह खामानिफोरखौ माव बोनायखौ नुनो मोननाय। जादों आह बेनि अन गायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओम जि दानाय बेलायाव। आह ओरैनोथ' जोंनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानायाव जोबोरैनो आखा फाखा बुंनो। थाङोब्ला आह दोनैनि दिनावबो जोङो नुयो जे आह दिनैनि दावगालु मुगायावबो। जोंनि बर' आइजोफोरा। गोबाङानो माखासे इन्दिनि। आ जिफोरखौ दानानै एबा गुबुन हारिनि ओ खुन्दुं। फोरजों आ जि दानानै बिसोरो ओह दख'ना फारस्रा। एबा जोमग्रा एबा गामसा बिदिनो। दानानै फानो आरो न'खरफोरखौ सुंथायो औ ओ। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानैबो बिदिनो फानना नै न'खरफोरखौ सुंथायो आङो नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो लुबैयो जे नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो बेबादिनो आह न'खरफोरखौ सुंथानायाव आइजोफोरा माबादियै आह हेफाजाब होबोयो होबो फायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि इसे मोनथिनो हास्थायो।
गायैबो गुबुन न' थानानैनो उम जोङो बोरमा दाउ अमा फिसिनो हायो। बिदिनो हम फिसा फिसौ फानलु ओ इनिफ्राय फानलुआबो फिसा गिदिर थायोनालाय बिदिनो बिदिखौनो मैगं थाइगं न'आवबो बाय बायबांला जानो फान हरनो हायो आरो ओरो दानियादि मै उन फिसिनानैनानै न'आवनो फाननो हायो बेफोरबायदि फान नानै जोङो दानाय लुनाय खाम खालायनानैबो फाननो हायो आरो न'आवबो जोङो हिनजाव माहारिफोरा ओरैनो था थानायफोरा आरो जेनेबा एम्फौ लादो नानैबो एम्फौ लाथा लानानै जोङो जोङो एम्फौ लाथा इन्दि खुन लाथानिफ्राय फिथोब ओंखार बे फिथोबखौ दै लुनानै खुन्दुं दिहुनना नो ओं खुन्दुं बानायनानै जोङो बेनिफ्राय फास्रा ओम जेनेबा जोमनाय इदिनो गुदुं जेनेबा गिदिरबो लाजायो दा दायो आरो इदिनो जोङो लानो फास्राबो बानाय जायो बेफोरबायदि मोजां मोजां दानो हायो। जों खस्थ' खालायनांगो अब्लासो ओ मा होनो जों हिनजाव माहारियाबो दावगालांनो हागोन
औ नंगौ औ था रैनो। औ आ दा जोंथ' बयबो मोन्थि खागौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
खोनादोंना औ जोंथ' औ औ ओ दा जोङो बयबो मि न्थिगौ जे आइजोफोराबो न'खरफोरखौ सुंथानो थाखाय जोबोरैनो खस्थ' खालामो। आरो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो माबा मोनसे फिथाइखौ मोन फुंनो हायो।
मा मोनसे फिथाइ मोननो थाखायथ' जोबोर खस्थ' खालामनांगौखा जाखायो। ओं
औ दा नोंथाङाबो बे फोरबादिनो माबाफोर ओ ओ खालामो नामा बेनि सोमोन्दै आं मोनथिनो लुबैयो।
आंबो खालायो आङो ओ बिदिनो न'आव ओरैनो थासास्लायस्लाय फिसा फिसौ खामानि मावो आं। ओरैनो बेफार बेफार फालांगि फिसायैबाबो नाजांदो। गासिनो दङ दा औ जौगाथ'नो हाथ'वाखै आरो।
औ औ।
आं जागायदोंसो नालाय बे जागायनायनिफ्राय जौगानायसिम थांनोबा जोबोर खस्थ' खालामनांगौ जायो बेखिनिखौ बुंनो सानो आङो।
दा दाथ' ओ जोंनि आइजोफोरा ना ओ नाजायो बयबो ना नाजायो नाजायोब्लासो बेनि आन्दोआव जोङो फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। दा नाजायालासे जुदि न'आवनो ओरैनो जिरायना थायो ब्ला जों जेबो मुलाम्फा फा मोननो हानाय नङा। ना जों जुदि ओ हौवानि सायावनो आसा खालामनानै थायोब्ला नि न'ख'रा बिदिनो जौगानाय नङा। दा बे बेलायाव जोंनि आइजोफोराबो अमा बायदिफोरखौ फिसिनानै बा बोरमा बायदिफोरखौ फिसिनानै औ दिनैसिमबो आ न'खर फोरखौ दाबोबाय थादों बेनि अनगायैबो ओ खायफा खायफाफोरा बिदिनो जौफोरखौबो सावनानै बिदिनो फानो। फाननानै गावसोरनि गथ'फोर खौ ओ नायबोदों। नुयो ओनसोलफोरावबो बिदिनो दा नोंसोरनि ओनसोलफोरावबो बेबादिनो बेफार फालांगि खालामबावो नामा बेनि अनगायैबो बिनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुबैयो।
औ दानिया फैयो नालाय। बिदिनो थाव साबोन बेफोरबायदि फानथिंना गामि गामि ओ जारसि थिननाय बेफोरबायदिबो खालामनानैबाबो गावनि फिसानि थाखाय बिमाफोरखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोबोनाय बेफोरबायदि नुनो मोनबोदों आङो।
औ आङो नोंथा ओ नोंथांनि फ फ्राय मोनथिनो लुबैयो जे आम जे जोंथ' मिन्थिखागौ बयबो आइजोआनो जि दानाय लुनायाव बयबो आखा फाखा बयबो रोंगौ। ओ आं बेनि नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैयो जे बै आ जोंनि दख'नानि माखासे बा जोमग्रायाव एरखांनाय आगरफोरनि मुंखौ आं एसे मोनथिनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय
उम‌ ओ उम ओ
आगरफोरनि मुंफोरखौ
बेखौ मोनथिजोबा आङो मोनसे मोननैसोखौ मोनथिगो उम आङो फारौ औ उम फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बेफोरबायदि आरो उम ओ फिराय नाय।
आव लाफा आगद
उम ओ ओ खासि हा थाय
औ
थारैनो होमबा ओ जोंनि आय दख'नानि आगरफोरा एबा ज जोमग्रानि आगरफोरा मुहिनि गोनां। ओ जोंनि बर' आइजोफोरा औ औ जोंनि बर' आइज आ आइजोफोरा माने बैफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो एरखांनानै ओ जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ समायना खालामबोदों।
औ ओ दा आ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो जि बायदिसिना दानानै फाननायखौ नुयो। दा
औ‌ नुयो। बर' आयजो बिदिनो गाव आखाइ बिदिनो दानियाथ' जेनेबा मेसिन ओंखारदों द्राम ओंखारदों बे बेफोरबायदि गैयालासेनो बिसखान थ्रिसखान आखाइजोंनो गान्दैजोंनो। फानै फानै। जेनेबा जों बर' आइजोफोरा दाबो सोंदो। मिसिं नङाबा अ जेनेबा एसेबां बुरजा बुरजा बिदि सोंनो हानायाबोथ' सहस बाथ' सा नङा नङा होमबा बेबायदिनो औ बर' आइजोफोरा बिदिनो बेयाव माबा गियान बाहाय बाहाय बेयाव गन सोनानैबाबो खागज सोनानैबाबो बे आखाय जोंनो सोंबोदों माबोदों सोंनानै दानानै बेखौनो फानना खस्थ' खालो मालायनि मालायनिबाबो खावसे खावसे बिनि खावसे आंनि खावसे बेफोरबायदिबाबो दानानैबाबो फानबोबाय थानाय नुनो मोनदों आङो। खस्थ'खालाय बहुत। उम मिसिंआवसो। सोङो द्रामावसो सोङो। रा दानिया जों बर'फोराथ' एसेबां गैया नालाय‌। सासे सानै थागोन उम उम ओं
अ अब्ला जोङो दिनै गोबां बाथ्राखौनो नोंथांनिफ्रायबो मिथिना मोन बाय आंबो आंनि जा आं मोनथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय समाबो दा जाबाय नालाय। दा जों दोन थ'नोसै नामा।
गोजोन्थों